हेलौ औ खोनादों खोनादों
फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम नोंथाङा दा मा खालामदों?
नोंथांजों दा बैसागुनि सोमोन्दै रायलायनो नागिरदोंमोन।
औ रायलायजागोन फ्रि औ ओं फ्रियानो।
बैसागुआथ' जेनेबा फास्टआवनो मोसौ बैसागु जायोना बेनि उनाव मानसि बैसागु मोसौ बैसागुआव जोङो जेनेबा मोसौ खौ जों थुखैनानै जेनेबा बिबारजों जेनेबा बिबार थागोन फान्थाव थागोन जेनेबा लाव थागोन बेजों जोङो सि मोसौखौ थुखैखांनानै जेनेबा माला गानहोयो आरो आरो जों हांगार फुननाय जायो आरो जेनेबा। ओमफाय मानसि बैसागुआव जोङो गोखा गोखै जायो।
औ
बिनि उनाव जोङो गोखा गोखै जाखांनानै जेनेबा बिनि उननिफ्राय जोङो जेनेबा गिदिरफोरखौ जों मान होनाय खुलुमनाय बेफोरबादि आरो दा नोंथांमोननिसिं
बैसागु बैसा औ खोनादों नों थां बैसागु बैसागु होनना बुङोब्लाथ बियो जोंनि बरफोरनि मोनसे एंगार हायै मोनसे फोर
औ औ औ औ
बैसागु ओ जेब्ला ओ परटिन एप्रिल परट थिनस संक्रान्ति ओइदिनखालि मोसौ थुखायो औ मोसौ थुखैयो नङा होमबा?
औ औ
दा जों बरफ्रा ओ संक्रान्ति फरटिन खालि मोसौ थखैयो ओरैनो असमियाफोरा थार्टिनाव थुखैयो
औ औ औ सिगां जायो इसिना उम
औ जोंना फिफटिन फिफटिनाव बैसागनि एक थारिख जेब्ला बैसागनि एक थारिख दिनाव नेमखान्थि दङ बैसागु बैसागु बोसोर गोदानाव दा बे बोसो बोसोर‌ गोदानाव औ उन्दैफोर उन्दैफ्रा गेदेर खौ मान लानाय। आरो गदेरफोरा- उन्दैखौ माने अनसायनाइ
औ -औ!
दा बैसागागुआव ओरैबायदि मोनसे जों बर'फोरनि माने ओ ना जों हारिनि- मोनसे मा- गोदोनि- फ्रायनो जों फालिबोबाय थानाय आरो मोनसे फोरबो नालाय जों बेखौ दा एंगारनो- हाया न होनबा ओ जेब्ला- ओ से थारिख आरो‌ नै‌ थारिखनिफ्राय जोंना मा मागिनाय-
औ -औ! औ- औ -औ दुइ थारिखनिफ्राय मागिनाय जायो।
औ! गेदेरा‌ गेदेर दे उन्दै आ उन्दै खाम सिफुं उम दे आ सेरजा- खायफा खायफा मानसिफ्रा मा ओ‌ दामग्रा आगजु मेथाइ दामग्रा जुलाारानखौ नायागिरनायखौ औ। नुनो मोनो आरो।
औ औ!
गोबां नुबोदोंमोन जों उन्दै उन्दै समाव बिदि दामग्रा आगजु लानानै मागिनाय दानि समनावथ' आरो मुगाजों सोलायबोबाय थानाय नजागोन दा जोंनि ओनसोलफ्रावथ' मा बेफोर दामग्रा आगजुफोरखौ लानाय बन्द'खौ खालामबाय आरो माने दायो माने जोंनि हारिनि कालसार हारनिया ओंहो दामग्रा मा होनो जोंनि हारिनि माबाखौ बेरखांहोबाथ' जोङो गाननाय जोमनाय दख ख'ना गामसा आ औ!
आर'नाइ सिफुं खाम जथा बेफोरखौ लानानै जों जेनेबा गोदोनि समावसोमोन ग्रोम ग्रोम ग्रोम जायोमोन आरो दानि खिसेट जाबाय।
औ दा बैफोरखौ गाननानै औ।
खोनादों ना? दा नोंथांमोननिसिम जेनेबा ओ लांदां बैसागु खालाम ना खालामा जेनेबा रायजो हलैनो जेनेबा खाम सिफुं जथानानै उन्दैफोर गिदिर उन्दै बोराइ गासैबोल' ओंखारलायनानै जेनेबा गेवलां फोथार
रंजायो नोंथां जों जोंनि गामियावबो रंजायो बिदिनो मानो होनबा बे बे लांदां बैसागो बेथ' माने जोंनियाव ओरैनो जों जोंनियावथ' मा बैसागुनि एक थारिकआव रावबो ओंखारा मानो होनबा गावबागाव बेस्थ' सोरबा बायदिया फुजा होगोन सोरबा बायदिया बेदिनो गावनि जाथि खुरमाफोरखौ मान सनमान लानोसो बेस्थ' जेब्ला बेफोरो दुइ तिन थारिख बा सारि पास थारिखफोराव जयैनो गामिनि गामिनि मानसिफ्रा उन्दै गेदेर गासिबो ओंखारनानै जदावहाय मा पार्टि बेदरफोर जानायजों लोगोसे गामिनि गासै बो मानसि सननानै लाबाय बेयावनो दसे रंजाबाय आरो।
जोंना ओरैबायदि खोनाबाय
हा नोंथांनि गामियावहाय माबायदि बारहोयो बैसागुखौ?
थ' सावो अर सावो बेम सावखां लोंखां जेनेबा मन्देराव हाबहैबाय आलदा आलदाथ' दोरोम थायोना जेनेबा मन्दिराव हाबखां नो जुदि बार'था जायो बार'थानि उनाव जों फो बोथार गेवलां बोथोराव ओंखारनानै गथ' गथायाइ गासिबो ओंखारनानै खालामनाय जायो आरो जेनेबा जोंहा एक थारिखआव जोंनि जेनेबा जोंनि गामियाव एक थारिखआव एक थारिख लोंनाय गैया आरो जेनेबा ओरैनो मोसानाय जेनेबा खाम सिफुं जथा बेजों उन्दै उनला गाससिबो ज' मोसानांगौ आरो बावनो मास लागोन खुलुमनाय उन्दैफ्रा गिदिर गिदिरफ्रा उन्दैफोरखौ अनसायनाय आरो बे थारिखआवनो बिनि जि दुइ बारोब्ला सेंग्रा सिख्लाया आलदा बोराय बुरै जायो जेनेबा आलदा बेबादि जायो आरो मागिन जायो।
खोनाबायना
फोरनाव जानाय लोंनाय जुमाय होनना बुङोबाथ' आरो बेथ' एंगार एंगार हायि मोनसे माबा जानानै थाबाय नङा होमबा? जुमाइ गैयाबानो मा सोरनाबा बर' एबा बैसागु जाया जुमाइखौ गोनांथार
जेनेबा नोंसिनि साइडआव जेनेबा बांसिन जेनेबा खेसेटनि दामो ना खाम सिफुं लानानै बांसिन ओंखारो नोंसिनि साइदआव
दायो जोंनि जोंनि ओनसोलावबो माने बे केसेटनिखौ बन्द' खालामबाय दा माने बांसिनानो मा खाम सिफुं लानानै मा मोसासै आरो मागि नङाबा बोसोरनै बोसोरथाम नो सिगां केेसेटनि दामोमोन खिन्थु दायो मा नैबे थांनाय बोसोरनै बा नै बे बोसोराव माने फ्राय केसेटनि गैया होनजायो आरो ना खाम सिफुं बेफोरजोंनो बांसिनखौ बारलां होबाय
ओ दाथ' दस्रा दस्रायाव जेनेबा केसटनिया बांसिन जाजोब्बाय।
औ औ।
बांसिन
ओं खोनादों। दा खेसेतनि होनना बुङो औ औ। खाम सिफुं ज'था दामबासो मा होनो बैसा बैसागुनि मा होनो नेरसोन खानथिफोरा थालाङो आरो माने। औ बैसागुयाव बिदि मोनो आरो।
दा नोंथाङाबो बैसागु रंजा रंजानायाव गोसो दं नामा?
औ आं आंबो रंजायो नोंथां बैसागुआव बोसोरफ्रोमबो आंनि बैसागु रंजानायखौ नागारा मानो होनबा आं बिराद
मानि बोसोराव बोसोर बोसोराव खेबसेल' फैयो। बिफांनि लाइफ फ्रा गोदान गोदान खिलिनोसै गोसोआ बो रंजाखांसै ना?
औ औ औ दा बैसागु ओ बैसागुखौ आरो रंजाया लासिनो नागार
नागारहरनो हाया औ बोसोराव खेबसेल' फैनाय मारै नागार बिनो आरो।
औ दा बयबो ज' ज' ओंखारबायब्ला जों आं ओंखारालासिनोथ' थानो हाया।
औ औ।
जोंनि गामियावथ' मोननै फारथि ओंखारो। सेंग्रा सिख्ला आरो बोराय बुरै मोनसे
औ औ जोंनावबो बिदिनो नोंथां बुंनाय बादियानो।
औ।
खायफा खायफा खायफा खाइफा ओनसोलफोराव मा होनो दाथ' गोदोनि दिनाव दा मा होनो मिसनारिफोराबो बैसागु मा गैयामोन दे खिन्थु दानि दिनाव मा बबेबा बबेबा ओनसोलाव मिसनारिफ्राबो मा बैसागुखौ मा फालिनो ह
फालिनो हम औ औ औ।
दाथ' जोंनिथिंबो औ मजुनारिफ्राबो मा बैसागु मोसानो मोसाहांबाय आरो
औ औ।
माने
सागुआ धोरोमजों धोरोमजों खुनु माबा गैया आंनि साननाय आरो बे माने
धोरोमजों जेबो माबा‌ गैया आरो कालसार गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय ना।
औ।
गोदोनिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय बे मोनसे
औ दायो औ दायो बा नोंथांजों बैसागुनि सोमोन्दै गोबां सावरायबाय जों टाइम जाबाय नङा होमबा? बेखिनिआवनो दोन
दा दे होमबा नोंथां। औ।
औ।